हेल' नोंथां
औ नोंथां
अ खोनादों ना नोंथाङा मोजाङैनो
औ खोनादों मोजाङैनो जादों उम
औ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे एसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
उम आयदाया मामोनथाय नोंथां?
औ आयदाया जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि ओ थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै बर'फोरा ओ थुनलाइ सोरनाय सोरजिनायाव माबायदि दावगादों गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जों एसे ओ जा हायो सावरायलांनि नामा नोंथां बिदिब्ला आङो एसेब फोरमायनोसै नोंथांनो बेनि उनावहाय नोंथांनियाव आङो एसे सों सोंथि सोंनाय जागोन
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो औ जागोन दे
ओ बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ जोंहा बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनाय होननानै बुङा जो जोंनि बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायनि फोथारा जोबोर गुवार थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा थुनलाइयाव गोग्लैयो ओ सुंद' सल'निफ्राय लानानै सल'मा खन्थाइ रायथाइ ओ बेफोर गासैबो जोंहा थुनलाइयावनो गोग्लैयो बेनिखायनो जोङो थुनलाइनि फोथार होननानै बुङोब्ला जोबोर गुवार बेनिखायनो थुनलाइ सोरजियाव जोंहा बेफोर गासिबो गोग्लैजोबो ओ थुनलाइ सोरजिनायनि गोजाम मुगाखौ एसे सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां। जोंहाथ' बर'फोरनिया थुनलाइ सोर जिनाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा सिगांगोर थुनलाइ सोरजिनायनि जेबो ओ गैयामोन जेबो सोरजिनाय गैयामोन ओ बेबायदिनो जोङो सिगां समावहाय नायहरोब्ला नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि गोदो गोदायहाय ओ बर'फोरनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनायनि मोनसे ओ जावरिखांनायखौहाय ओ एनडेल मुगानिफ्रायनो होननानै बुंजायो। ओ एनडेलनि फैनायनि उनावहायसो एनडेला जेब्ला ओ धोरोम ओ जेब्लाहाय ओ बियो फैनानै ओ बिजाब लिरदोंमोन बर'फोरनि सोमोन्दै बिजाब लिरदोंमोन बेफोरनि उनावहायसो जोंहा ओ बर'फोरनि ओ थुनलाइ सो सोरजिनायनि मोनसे जावरिखांनाया बर'फोरनियाव सोमजिदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंहा गोजाम मुगायाव नायहरोब्ला जोंहा लाइसि सोरजिग्रो ग्रोनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै बर'नि फिसा अ आयेन आरो बेबायदिनो जोंहा नुनो मोन बावो बिबार लाइसि जेनथखा लाइसि बेफोरखौ। मोननैखौबो सति चन्द्र बसुमतारिया सोरजिलांदोंमोन। अब्ला जोङो बर'फोरनि गिबियै बिजाब सोरजिनाया जागायदोंमोन ओ बर'नि फिसा अ आयेन जिगुजौ जिबानिफ्राय आरो बेबायदिनो गोबां सानस्रि मुस्रि अलंबार हाथरखि हाला बेफोर फारियै नुजाबोबाय थादोंमोन। बेखौ जोङो गोजाम मुगानि थुनलाइ सोरजिनायाव लाबोनो हायो। आरो बेफोर लाइसियावहाय जोंहा गोबाङैनो मा मा थुनलाइनि बिथिङा नुजादोंमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनोहा ओ मोनो ओ खन्थाइया बांसिन सोरजिजादोंमोन आरो सुंद' सल'फ्रा खोब खममोन। सल'मायाथ' गैस्रायानोमोन बेफोरबायदिनो रायथाइनि ओ सोरजिनायखौ नुनो मोनो। राय थाया बो गोजाम मुगानिफ्रायनो जोंहा मोजाङै सोलिजादोंमोन बेफोरनो जाहैबाय जोंहा रा रायथाइ होननानै बुङोब्ला प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सोरजिनाय ओ रायथाइफोर आरो आनन्दराम मुसाहारिनि सोरजिनाय रायथाइफोर जेरै न'नि माइदां आरो बर'नि राव बेफोरनिफ्राय जोङो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ दिन्थिगासे फावथायनि सोरजिनायखौबो आनन्दराम मोस हारिनो ओ सोरजिनायावहाय जोङो मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो गोजाम मुगानिफ्राय ओ रायथाइ खन्थाइ आरो सुंद' सल'। सुंद' सल'नि सोरजिजेननाया जाहैबाय जोंहा सति चन्द्र बसु मतारिया ओ सिगाङै लिरलांदोंब्लाबो बेनियाव जोङो बहुदखोन माने बिजिरोब्ला गिदिर सुबुंफोरा बिजिरना गालांनाय बायदिब्ला जोंहा सुंद' सल'नि बिजिर ओ सुंद' सल' लिरनाया ओ बांद्राय ओ जाफुंसाराखै होननानै जों मिथिनो मोनो थेवब्लाबो जोङो बुंनो हायोदि ओ सरि चन्द्र बसुमतारियानो ओ गिबियै जागायदोंमोन। सुंद' सल' लिरजेननायखौ। बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो मख'ना मुख'नो हायो। बेबायदिनो नोंथाङा ओ गोजाम एबा गोदाननि बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ हागोन। बर'फ्रा गोजाम थुनलाइ होनोबाथ' बे रेफारेन्द सिदने एण्डेलनि मुं एबा मिसनारिफोरनि मुंखौ लाबोथारनांगौ जायो। मानोना मिसनारि मानोना मिसिनारिफोरा बै समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां थुनलाइ सोरजिनानै बिहोमा होलांदों। जेराव बर' हारिया गोग्लैसोनानै दंमोन बेसेबांबा गोथौआव। बिसोरो गावसिनि ओ गावसिनि धोरोम फोसावनायजों लोगोसे ओ थुनलाइ सोरजिदोंमोन बेफोर बेफोर थुनलाइफोरा बै समनि गोजौ थाखोनि बेनि उनावनो लासै लासैनो माखासे बर' थुनलाइगिरि सोम-सोमजियो। सोमजिबाय जेरै सतिश चन्द्र, दारेन्द्र नाथ बसुमतारी, इसान मुसाहारि, प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहा बै समाव सतिश चन्द्र बसुमतारि एबा आरो दारेन्द्रनाथ बसुमतारिमोनहा बांला रावजों थुनलाइ सोरजिनानै बर' फावथाय सोमजिहोदोंमोन। बे बर' फावथायफ्रा जाबाय बै समनि बर' हारिया जौगाखांनो रोङि जौ जुवा जानाय लोंनाय बेफोरजों गो-गोदोफबनानै दंमोन बेफोर फोसाबनो थाखाय। सतिश चन्द्र बसुमतारी, दारेन्द्रनाथ दारेन्द्रनाथ बसुमतारीमोनहा बर फावथाय सोरजिनानै बर थुनलाइखौ आरो बर‌ समाजखौ गोजौ फारसे लांदोंमोन बिदिनो लासै लासै उनाव नाइनटिन फिफ्टिटु मायथाइयाव बर थुनलाइ जोनोम जायो नायटिन फिफटिटु मायथाइ‌ निफ्राय फ्राय दिनैसिम गोदान थुनलाइ होननानै जों माने साननानै लानो साननानै लायो आरो गोदान थुनलाइ सम होनानै। बुंनाय जायो। बे गोदान थुनलाइ समाव गोबां खन्थाइफोरा सोम गोबां खन्थाइ सल'मा सुंद' सल' आरो गो गुबुन गुबुन थुनलाइफोरा सोरजिबाय जेरै सलमा सल माया सल मायाथ गोदान थुनलाइयावसो जोनोम जादों होनना बुंजायो आरो आथिखालाव गुबुन गुबुन हादरनि खन्थाइफोरा बर समाजावबो जायगा मोनबाय बिदिन्थि बिदिन्थि हिसाबै अनजुनि खन्थाइखौ जों लानो हायो
औ
थिग थिग थिग बेबायदिनो थुनलाइनि गेजेराव थुनलाइजों थुनलाइखौ रुजुलायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदिनो थुनलाइया बर समाजाव जौगाखांबोदों
औ
ओ नोंथाङा गोदान थुनलाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ बुंनो हागोन आं जा बेसे मिथियो बेनिफ्राय आं बुंलांसै जोंहा गोदान थुनलाइाथ नोंथाङानो खोनथा खाबाय जे जोङो जिगुजौ बाजिनै मायथाइयावनिफ्राय जोंहा गोदान थुनलाइया ओ जा जागायजेनदों होननानै बेबायदि सानना लानाय जायो होननानै आरो बेनिफ्रायनो हमना लानाय जायो जिगुजौ बाजिनै मायथाइनि उनावथ जोंहा सुंद सल मानि ओ गिबि जोनोम जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे गिबि जोनोम जादोंमोन जिगुजौ द ज जिनै मायथाइाव चितरन्जन मुसाहारिनि जुजाइनि अर सल मा बिजाबनिफ्राय बेनिफ्रायनो जागायदोंमोन बिथाङा गोबां सल मा लिरलांदों चितरन्जन मुसाहारिया बेनि उननिफ्राय जोंहा नायोब्ला मन रन्जन लाहारनि गोबां सल मा बिजाब मोनो जेरैहाय खारलुं मोनो आलायस्रि रेबेका दायनि जम बेफोर गासैखौबो जोंहा लिरलांदोंमोन मन रन्जन लाहारिया आरो बेबायदिनो जोङो गोबां आं मोनो जेरै नबिन मल्ल बर नि आ ग्लादियानि गोदान दारा बेफोरबायदिनो आरो गोबां मोनबावो जेरै ओ नन्देस्वर बर नि जोंहा मनजुुबाला ओ देबि आरो बिफ बेफोरबायदिनो जों गोबां ओ बायदिसिना माने रोखोमनि आ स-स-सल मा बिजाबफोर लिरनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बरफोरनि सल मा लिरनायनि ओ जि जावरिखांनाय बेयो जोंहा ओ गोदान मुगायावहाय बांसिनै जौगासारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा ओ हौवाफोराल सल'मा लिरनायाव आखाइ होदों बे नङा थुनलाइनि बे सल'मा लिरनाय थुनलाइनि बे मोनसे बाहागो सल'मा लिरनायावहाय जोंहा आइजोफोराबो गोबां माने बिहोमा होलांदों बेनि गेजेराव जोङो गिबियै ओ सल'मा बिजाब लिरदोंमोन आइजोफोराहाय मिना केेरकेटारिया जिगुजौ गुजिद' मायथाइयाव गोरबोनि रादाय होननानै बेफोरबायदिनो जोंहा ओ हौवा गोदान मुगायावहाय हौवाफोरा ओ थुनलाइ सोरजिनायजों लोगोसे आइजोफोराबो समान समान खारफानो नाजानाय नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो खन्थाइनि बिथिङावबो जोंहा जोबोर जौगासारनाय मोजां खन्थाइ लिरदों होननानै बुङोब्ला जोंहा अनजुआ गोबांहाय ओ खन्थाइ लिरलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो अरबिन्द उजयमोननि खन्थाइफोरा गोबां माने सिम्ब'लिक नोजोरजों लिरनाय खन्थाइ बेफोरबायदिनो ओ माबायदि खन्थाइनि लिरनायफोरा जौगासारदों बेफोरखौ जोङो खन्थाइ बिजाबफोरखौ फरायोब्लानो ओ मिथिनानै मोनखायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोदान मुगायावहाय सुंद' सल'निबो गोबां बिजाब लिरलांनाय मोनो जेरैहाय ओ इन्द्रमालति नार्जारि नि लिरलांनाय गावदां ओ बेफोरबायदिनो आरोबाव मोनलां मोनबावो ओ गोबां बिजाब मोनबावो सुंद' सल' बिजाबफोर ओ जनिल कुमार ब्रह्मनि ओ सुंद' सल' बिजाबफोर मोनबावो ओ आरोबाव जोङो मोनबावो ओ श्रीमति दुरलाइ हरिभुसन ब्रह्मनि ओ बेफोर बिजाबफोराहाय जोंहा ओ गोबां माने गोनांथार बिजाब आरोना बेफोरखौ जोंहा फरायसालियाव ओ सोसनजानाय बिजाबफोर बेफोरखौ जोङो फरायोब्ला माने गोबां गियान मोननो हायो बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा बेफोरनि सोमोन्दै
नोंगौ बेफोर थुनलाइफोरा बै समनिफ्राय आरो दिनै सम दिनैसिम बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होननायजों लोगोसे बर' थुनलाइखौ गोजौ फारसे लाबोहो लाबोदों
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा रायज्लायनायनि समाबो बांद्राय जाबाय नामा नोंथां बिदिब्ला जोङो नोंथां जेनेबा दोनथ' दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे